हेलौ नोंथाङा खोनादों ना।
खोना
नोंथांनि ने एसे प्रब्लेम जादोंना।
नोंगौ नोंथां। औ नोंथां खोनादों।
औ दा जोंना टपिकआ होमबा जानाय लोंनायनि सायाव आरोना।
नंगौ नोंथां।
ओं दा नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनि आरो आरो दानि जानायफोरा मा होनो मा मा ओंख्रि जायो आरो नोंथाङा मा ओंख्रिखौ गोथावसिन मोनो बर'निखौ।
नोंगौ नोंथां। नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिं। गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बर' जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि। अनला दाउ सबाइदो दाउ। नारजि। जि अमा नाफाम बे बेफोर ओंख्रिया जोंनि गेजेराव एबा जि जिखुनु मोदाय दावररायानो जिखुनु जों फुजा फाथालावनो एबा सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों एबा आंनि पार्सनेलि खोथा बुंनो थांबाथाय अनला दाउ सबायाइ दाउ बेयो आंनि थाखाय फेभरेट आरो नोंथां
दा नोंथांमोननि थिं मा होनो खाग्रानि ओमफ्राय मा मा ओंख्रिफोरखौ जानाय जायो बुथुमनानै
नंगौ नोंथां हाग्रानिफ्राय होननानै बुङोबा जोंनिथिं गोबां मैगं थायो जोंनि बर' समाजनि हाग्रा बंग्रायाव जेरै जारि होननानै नेरसोन थरबल बायदि रोखोमनि मिथिंगायारि जों मोननाय मैगं माखासे बेफोर मैगंखौनो खांनानै जोङो माखासे जानाय जायो एबा जों माखासे बैसागु होननानै बुङोबा जों जेरै बैसागु माखासे एकस' एक्रा हाग्रानि जि कुनु मेगंखौ जोङो दिंखियानिफ्राय लानानै नै माखासे लेवारनिफ्राय लानानै माखासे मानिमुनिफ्राय लानानै माखासे एक्सट्राक्टम मैगंखौ जोङो खांनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो थिग बेफोरबायदिनो गोदोनिफ्राय नो जाबोदों हिसाबै जों बेखौ जों दिनै नै थिनसिम बोसोर जासिनो दङ आरोबो इयुनाव जालांबाय थागोन
जोंनिथिंथ' गोबां मैगं मोननाय जायो
जोंनिथिं बिदिनो हाग्रानिफ्राय बायदिनो दिंखिया मा होनो बिदिनो खारौ खान्दाय बिदिनो मा होनो माइसुन्द्रिफोरखौ बुथेनानै जायो आरो आरो गोबां रोखोमनि जोङो मैगंनि गेजेरजोंबो बेमार नुनो मोनो आरो बेबायदिनो मोनसे मख'जा जाबाय बैसागु जानाय मा होनो बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं बुथुमनायनि जाहोनाव बिदिनो थाराय बिदिनो गोबां मा होनो खिफि बेन्दों थास' मा होनो बिदिनो ओ गोबां दैयावबो मोननाय माखासे जे मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै जानायाव जोंनि बे बैसागुआव मा होनो गोबां रोखोमनि एक्स' एक मा होनो मैगं बुथुमना जानायाव जोंनि बेमार आजार गोदोनि जाय बेमार बेफोरखौ जोङो हामनायखौ नुनो मोनो आरो बे बे मैगङाव जानायाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो दा नोंसिनिथिं बेबायदि जागोन ना जाया? मैगं। ओमफ्राय बेमार हामनाय माबा मोनसे मैगंफोर जायो नामा नोंथांमोनथिंबो? हेल'
नोंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बादिनो जोंथिं आङो जाबोदों हिसाबै जोङो जालांबाय थायो। जेरै जों गेजेराव जों दिनै जारिजों दाउजों बेफोरबायदिनो फुदुंनानै जा नाय लोंनाय बेफोरबायदि बे जोंनि गेजेराव दङो हिसाबै जोङो बेफोरबायदि जोङो एकस'था मैगं खांनाय एबा माखासे रोदा रोदा खांनानै जोङो मैगं एबा दाउ रोसि दा बेफोरबायदि जाबाय थानाया जोंनि गेजेराव जा जेरै जोङो गगा मोननाय लोमजानाय बेफोरबायदि जाबाय थाबाथाय बेफोरबायदि जोङो जाला फुदुंनानै लों ङो होनना बुङोना जोंनि गेजेरावयो लोंनाया मैगं खांनानै मासे मानै मुनि खांनानै माखासे हाग्रानि लेवादों खांनानै जोङो बेबायदि जानायखौ जों नुबाय थादों आरो जागासिनोबो दङ' नोंथां।
आरो नोंथांमोनसिम खारै होननायखौथ' जायो जायो बयबो जोंनि मा होनो बर'नि ओंख्रिया बेनो जाहैबाय नोथांमोनथिं खारैखौ बोरै बा गायनाय जायो मा होनो मा रोखोमै? बेखौ एसे फोरमायनाय
नोंगौ नोंथां नों थां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिं खारैखो माबोरै बानायो? बा जों बर'नि जिथुनाखि दोरोङारि ओंख्रि होनबा अनला दाउ जेरै सबाइ दाउ जेरै नारजि अमा बेफोरबायदि संनो गोनांबाथाय जोंनि माखासे खारैनि जि खारै होननाय बुस्थुखौ जोंनो नां गौ जाथारो बा गोनांथि जाथारो थिग बेबायायनो जों खारैखौ माबोरै बानाय होनोबाथाय जिखुनु जोंनि जेनाखि थालिर
थालिन नाय औ
जेरै थालिर दैै थायो ना बेथ जों खालिर ए जों दफायनानै जोङो सान्दुंङआव फोराननानै जोङो
नोंथांनि बुं अबिसे थाबथा थुबथा खोनादों
जि जानाय जिथु खारै बे खारैखौ जोङो थ जों दानफायनानै जिरनानै सान्दुंआव फोराननानै बेखौ सावनानै बिनि जों हांग्रनानै ज हो नोंथांमोननि खारैखौाबदि ओंख्रि संबाथाय नैब गथ'खौनो ज खार थालिरनिफ्रायनो नंगौ नोंथां जोङो खारखौ माबायदि बानाय होननानै बुङोब्ला जों खारैखौ जों बानायनाय जायो जेोङो खारै नङाबा जों जाथारा खारै नङाबाथाय जोङो जाया बेमफ्रायजोंसै जोङो खार माखासे जोङो जिदिनखौ नारजि अमा संनो गोनां जोङो माखासे खारैखौ जोङो गोनांथि जाथारो बेाव जोङो जेरै गोनिफ्रायनानै जनानै सार' फानै नाखानानै बे हांगारखौ जोङो दैयावथोमनानै बे खारै बानायनाय जायो आरो बे खारैखौनो जोङो माखासे उन्दैाव संनायाव दाउद' अनला संनो सबारि दाउ संनायाव नार्जि जो अमा संनो जोङो बिहरलबनाय जायो आरो नोंथां। नोंथांमोननि थिं ओरैनो मा नोंथां मोननिथिं होनबा खारैखौ मोननाय जाया नामा नोंथां।
जों बिथिंबो मोनो मोननायालाय जोङो मा होनो खारैखौ सबायजोंबो बानायो आरो थालिर फस्ला बोजोंबो बानायो आरो बिदिनो सबाय खौ जोङो रा मा बुखुनानै बिनि रोदा ओमफ्राय बिदि बिनि बिख खारैखौ बानायनाय जायो मानो होनबा जोङो खारै बानायनायनि सिगाङावनो बे सबायखौ जों फोरानो आरो बेखौ सावनानै बिनि हाथ'फ्लाखौ जोङो गल गल खालाम नाय जोंनो दोनो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो नांगौ जाबा बेनिफ्राय खारैखौ सरनानै जोङो ओंख्रियाव होयो आरो। आरो जों बहु बुस्थुखौथ' जों सानफ्रामबो बाहायबायो नालाय बेनि जाउनाव बे बुस्थुखौ खारै होननाया गोबाव समहालागै जोरो आरो खनसे बानायबानो नोङो बोसोर बोसोर जानो हायो आरो बेखौ खारना लानानै बिदिनो खारैया जोङो खारैखौथ' जों सामफ्रोमबो बाहायबाय थाया दानाय बाहायबाय थाया नालाय बेनिखायनो जों गोबाव सम जों खारैखौ जानो हायो आरो बिनि होनबा जोङो खारैखौ बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौनो जानाय जायो बिदिनो नोरसिंफोरजों बिदिनो लाफा दोलो बिदिनो अनला सबाय बेफोरजोंनो जोङो जानाय जायो आरो आरो बे खारैनि थावनाया गोथाव आरो माने बे बुस्थुआ लिमोनथ्रा खालामो आरो ओंख्रिखौ आरो बे खारैजोंनो जों गोबां रोखोमनि माबाफोर जोङो खौ हामनाय नुनो मोनो खारै जेनबा। गुबुन गुबुन बेमारखौ जोंनि देहा सोलेरायाव थानाय बेमारखौ जों हामनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बे बुस्थुआ एसे गोबबाब नालाय बेनि ओंखायनो जोङो खारैखौ लोंलाबायनो हाया आरो जाला मेरला सासे बेमार थानाय सुबुङासो लोंनो हायो आरो। आरो जोङो दानि जुगाव जानाय लोंनायावथ' गोबां मा होनो मेडिसिन मुलिखौ मु मु मेडिसिन मुलिनि मैगं जानायखौ नुनो मोनो आरो मानो होनबा दानि जुगाव सोब मैगं थाइगंनो मुलिजोंसो मुलिजों सोमोन्दो थानाया जाहैबाय मैगं थाइगंखौ मा होनो साननै सानथामावनो सप्तासेफ्रावनो मैगं थाइगंखौ जोङो सोरबा आबादारि दा मावनानै गोबां सु उम। खम समनि गेजेरावनो खौ फाननो हानाय जों नुनो मोनदों आरो मास मोनसेनै मैगं मोननांगौखौ जों सप्तासे सप्तानि उनावनो मोन मोननो हायो बेफोराव जों जानानै जोंनि माखासे मा होनो उम मोदोमाव जोङो जोंनि देहायाव बेमारखौ सोना लानाय जादों आरो बेफोरो मैगं थाइगंखौ जों जानानै गोबां रोखोमनि बेमारखौ जानायखौ नुनो मोनदों आथिखालाव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगङानो गासिबो मेडिसिन जाजोबो मुलि होनाय जाजोबो बेनि थाखायनो जोङो न'फ्रावनो गायनानै जानो हानांगौ आरो मैगं थाइगंफोरखौ नोंथांमोनथिं बेबायदि मेडिसिन होनाय आरो मुलि जों बाहायनाय मैगं थाइगंखौ गोबां सुबुंफ्रा जायोना खम सुबुंफ्रा जायो एसे फोरमायदो।
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिं जिदि टि आबार माने बुङोबा जेरै जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा जै जों माखासे मे गं थाइगं एबा खेथि मावनायखौ जोङो गोबां खम नुनो मोनसै। सावननि आ दिनैनि जों बुंनो थाङोबा दिनै गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा टाउनाव मैगं बायनो थाङो। नाथाय टाउन सहरनि मान सिफ्रा दिनै मैगं बायनायखौ जों नुनो मोना मानो होनबा बिथांमोना दिनै दबलायसे हा खनासे हायावनो थांखो जों नुनो मोनदों नाथाय जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुं रा गोबां हाजार हाजार बिघा बिघा थासेयावबो बिथांमोनहा बारि बागान थसेयावबो दिनै जों आबाद मावनाय खो नुनो मोनाखै टावननि सुबुंफ्रा जे हमनानै मोनदों जे आजिखालि दिनैनि दिनाव गोबां मैगङावनो मेडिसिन होसै गोबां मेसेगाव मेगङावनो रासायनारि हासारजों मास मोनसेयाव देरनांगौखौ सप्तासेयावनो देरहोनाय बेफोरबायदि माखासे मैगंफोरखौ जानानै जोंनि माखासे मेगननि प्रब्लेम खोमानि प्रब्लेम किडनिनि प्रब्लेम माखासे बेरामजों जों बुगिनायखौ जोङो नुबाय थानो मोन नुबाय थानायखो नुबाय थानाय जादों बेनिखायनो माखासे टाउन सहरनि सुबुंफोरा दिनैनि दिनाव माखासे हाथाइ बाजारनि माखासे मेडिसिन होनाय मैगंखौ बेखौ बायना जानाय बायना जानायनिफ्राय गोजानाव थादों नाथाय जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा निजिनि हा थासेयावबो निजिनि बारि बागान थासेयावबो बिथांमोना दिनै खेथि मावला मैगं थाइगंआ दानै दाम बारायजोबाय मैगं थाइ जायबाय गामि ओनसोलनि सुबुंफ्रा दिनै खेथि मावला जायनि जाहोनाव मैगं-थाइगंनि दामा गोबां जालांनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। जाय जुनै बेमार-आजारनि बेमार आजाराबो गोबां नुबोदों। दा जोंनि गेजेराव होनै बुङो जों दिन मासे मुलि बाहायो जायनि जाहोनाव जों दिनै बे मु जोङो बेमारनिफ्राय माखासे बेमारनिफ्राय बांनो थाखाय जों माखासे मेसिनबो जों बाहायनांगौ जायो। नाथाय बैफोर मेसिनखौ जानानैनो जोंङो माखासे सुबुंफोरा जोंनि माखासे जों माखासे बिदिनो बेमार जानायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां। जोंनि एरियायाव। नंगौ नोंथां जोंना समा जाबाय मोन
बिदिबा ना
थेंक इउ नोंथां।